हेल'!
खोनाबाय खोनाबाय।
औ मा खामदों आदा?
ओ जिरायगासिनो।
उम जाखांबाय सानजौ
सानजौफुनि जाखांबाय। ए दालि जहल आलु।
अ।
ओरैनो जिरायना दंबा जाखांनानै?
उम जाखांनानै जिरायदों।
अ खबरफ्रालाय बोरैथो औ औ खबरफ्रा बोरै?
खबरफ्रा दा दंथ'यो बिदिनो। सान्दुं गोसा बोथोरा अखा फैगोन बादि खो नांग' अखा फैया।
औ। ओमफ्राय गायखांजोबबाय न?
आंना गायजोबबाय।
अ अ।
माला मालाबानो हाल जांख्रा जाबाय?
औ।
दै दैफ्रा एबेलेबेल थारदां न?
दैयाथ' आंना बिदि आंखाल गैयै बायदियानो।
औ
दा माइ आबादनो अखा नांगौ जादोंमोन दा अखा फैयोबा मान सोमखोर सोमखोर जायोमोन दा दैसानि दैजों दैसानि दैजों
औ औ औ औ दैसा दैसा दं होनबा खाथि नोंनाव
दैसा दङ
औ
जाम्फै दं बे जाम्फैजोंनो लाना फैनाय जायो दैखौ
अ अ
ओ
खोना दोंना
औ औ खोना दों आदा
दा बिदिनो अखा फैनायफ्राय सि जागौमोन बेखौसो नेगासिनो दंमोन आं
औ
दा मिथिंगानि फैनाय अखा मोनोब्ला माइफ्रा एसे मोजां जायो
औ औ औ उम
दा बेखौ नेगासिनो फैगोन बादि खागोन नाथाय फैया
औ मैयाथ' माथो बिराद हागोन बायदि जादोंमोन गंग्रोम ग्र
गैया मैयाबो फैगोन बायदि खालामदोंमोन मैयाबो फैगौबा फैगौआ सानदों
उम जोंथिंबो थाय एसेल' हाना थांबाय
औ ओ नोंथांमोननो ओरैजाय अखा अखा होदोंमोन दैबानाफोर जाबाय बायदोंमोन
जोंनि थिंथ' दैयानो गैया बहा दै बाना जानो ओहो बबेबा अबेबा दा जारलासो जाना दं बबेबा बबेबा दा एसे मोनबाय आरो
औ औ औ
उम खन्द' खन्द' ना दा जारला जाना दं मेसिन सारदों ना मानो जागासिनो दं मानसिफ्रा
औ औ
दै बानाया ओरैजाय माबाथिंसो जाहैदांलै अरुणचल साइदथिंसो
आ दैबानाखौथ' बे अरुनाचलजों खोनागासिनो
औ औ आरो सिमोनपुरिनि सिमोन सापुरिनि बब बा दालाङा रेल दालाङा माथो बायना दंबा
बायना दंनो दा मोखां बिजाबफोरावसो नुबाय थादों
उम
आं दाबो नुहैयाखै
औ उम
माखासे न'खरफ्रा बिदि हा गिसि खानायजों दैमासेर सुबुंफ्रा आलाय सिलाय जानो गोनां जायो
आरो हरफ्राव हाखु दाखु फैयोबाथ' खारस्लाबनो हाया मास्लाब स्लाब नो हाया जायो ना ओम
दा बिस्रा थानाय गोदान न' बानाय फिननाय जानाय लोंनायनि न'खर सार खुंनाया गोदान रायजो जाफिननाय बायदिसो
आरो बिराद लस जायोना बिदिबा
उम जायो जायो
उम न'खरखौनो गोदान जुरिजेननाय बायदियैसो खालामहैनांगौ जायोना दैया लांजोबोबा औ फारसेनिफ्राय बायजोब बायजोबफिननांगौ जायो बेसेन होनानै
दा बेबायदि हा गिसिखानाय समाव आरो माल माथाफोरखौ बोरै बोथ्रोनो मानो हाग'आ दैया दै लोमनायाथ' आरो नेबाय था
औ नेयाथ' आरो।
खारगासिनो खारबाय थागोन फै
औ उम। आरो आरो हाजोनि दैया बिराद स्पिड फैयोना
औ
उम बिराद दाहारबो जाबोयो
दाहार जायो उम।
ओ गायनाय फुनायफ्रा हरैजाय नोंथांमोननिजों जोब्बाय नामा?
जोबथ'वाखैलै सोरनाबा सोरनाबा नै दा एसे से एनै दै थानायाव सोरबा सोरबा गायबाय गायनायालाय फ्रायानो दंजोबो दाबो सोरबा दैनि दों सोरबा मेशिन सारबाय एसे इदि आरो माखासे फिसाया दै मोननायफ्रा एसे गायबाय बिदि जाना दं आरो दा सोरबा ए अ अ जोब जोबफ्रामबायानो होमबा न'?
नैबे सप्ता मोननैयाव जोबगोन बादियानो
अ
गायगासिनो उम बेनो आरो गायग्राफोर फ्रानो थोब्लिब माब्लिब जायो समाव नांगौ बायदि मोना
उम। बय बयहाबो बयहाबो गायोबा मानसि फ्रा माबा जायोना
उम। जोंना मोनगौमोनबाबो ओरै जायो बिथिं साहा बागानाव खावसे थाङो साहा बिलाइ खानो साहा आबादनि
उम उम
खानाय मानाय दा बेहाय फैसाया एसे बुरजा मोनो नामाथाय बेखौ मिथिला
फैसे एसे बारसिन मोनगोन औ सा बागा सा औ औ सा बारा सान्दुंफोरबो जानाङादां बेयावबा
बे दंफां साया मोनोबा
थ दुब्लियावथ' दुब्लि गेजेरावथ' नों साया मोना ना
औ खनसे सासे मानसियानो कुवेन्टेलसे जुदि खायोब्ला बेयाव स्निजौ द'जौ दाइनजौ सोरबा सोरबा से रोजा बिदि खामायो दा नोङो माइ गायनाया सानसेयाव ओं दा माइ गायनाया नोङो बेला मोनसेयाव सेजौ बाजि सानसे गायोब्ला थामजौ बिबायदि मोनोबा बिस्रा एसे लकसान बायदि
औ औ औ
दा बेनिखायनो बिलाइ खायोबा मु-मु-मुलाम्फाया एसे बारा जायो बेहाय बिलाइ खानाया दा बेनिखायनो गायग्राया जोंनिथिं जों थिं जोलै गायग्रा बेनिखायनो आंखाल जायो।
उम्म बेयाव थांबा नै गुन मोनहैयोबा उम माइ गायनायनिफ्राय आरो फारसेथिं सान्दुंबो बारा नांथाबबाय थ थाला औ आरो मानसियाबोथ लेथ्रा जाला
जाया मैला जाया आरो बिदि गंबाय थानोबो नांला उम गसंनायनो खाबाय थानो गोनां जायो उम खस्थ गैया
हालेवनायफ्राबो दाना टेक्टरजों जाजोबबाय नालाय
औ औ
मोसौजों हालेवबालाय मोनोमोन गायग्राफोरखौ ग्रोब ग्रोब जालाङोमोन दाना ट्रेक्टरजों बेबो उनसै बेबो एवनसै दा बिनाबो गायनो जानोसै बिबो आंबो गायनोसै दाना लामानि थांलाय फैलाय गारि सोनायनि मानायनि ना गायथेजोबनानै दोनबा लामा मोना लामा मोनाबा बबेथिं लांना बबेथिं गायनो बिनि थाखायनो हाखु दाखु खुनु गायनानै ओंखारबोनो गोनां जायो जाय जिराय हागो औ
ओ हाखु दाखु गायफानांगौ जायोस
उम्म बेन्थ
उम नङाबा आरो उनाव जारला जायोना माजों सोनो माजों मानो उ जोंदिथन बे औ औ बेनोथन नैबे साननैसोआव बै बबबा बबबा माबाथिंजाय जायगाथिं आरो
औ
नै मालायनि जरावनो गायफानांगौ जाहैदों दैयाबो दैनिबो खोथा दं फारसे फारसे लामाबो गैला माखासे एसे गाय गायबाय गायनायालाय आरो माखासे फोदोंसोलाय आरो
ओइ जोंनि बेहायबो गायग्रा गैयिनि थाखायनो फोदोंसो
ए अ फोनायाबो जायोनो माथो थांनाय बोसोराव ओइ गामि खाथिनि फोदोंमोन ना
जायो जानायलाय फोनायाबो आंबो उ आंबो फैगोन बोसोराव फोनोसैसो
अ
नोङो खोथिया फुनायावबो नोङो आखासेयाव नो नोङो जि रां होनो गोनां
औ औ आखासेयावनो जि रांथार नोंसिनिथिं अ जोंनिथिं थाइबा बा रां उम बा रां हा ए आरो बारायबावबायसोनो स्नि रां जाबायनो औ बाराय लांगासिनो आरो फारसिथिं गा मा हा बुरजाबाथ बे गायनायावनो बिराद थाङोना
खोथिया फुनायावनो गायनायावबो थांगोन ट्रेक्टर हालेवनायावबो थाङो माने आबाद मावनायनि मुलाम्फायानो फैया होननाय बायदि आरो
औ बेनोथ
बेनि थाखायनो खायफा खायफा माने खोथिया फुनाय आरो गायनाया बारग'यो ना
औ-औ फोनाया
बेनिखायनो फोदों जोंनिथि
आरो बिसिनि हाजिरा आरो बिसिनि जानाय लोंनाय होबावदो औ बेफोर बासायजोबोना
बासायजोबो ओम
बिगासेयाव नोङो सा द' जुदि गायग्रा मानसि लायोबा नोङो मिथाइ नोङो सयजननि
ओम-ओम-ओम हेल'
बुरजाबाथो मोनो
औ-औ थाङो
दा बेफोर खम खमायजोबो
औ-औ औ आरो फारसेथिं खस्थ'आबो एसे खम जाबाय
ओम ओ नायनोसै आंबो फैगोन बोसोराव
औ ओम ओम बिदिनो आरो सोरबा सोरबा जोंनिथिं गोदान फोनाय दं नालाय बिसोरो ओरै खालामदो आरो जेनेबा फोबायबो ओमफ्राय साइदआव एसे माबा सारना दोन माबा खोथिया सारना दोनखाबाय
ओम
दोनखानाय दं आरो जेनेबा बायसेनसआव बे जाबाय बायाबा एवख'नानै आरो बेखौ गायफिनसिगोन आरो बेबायदि औ-औ-औ
खौ लाखाबाय
औ-औ-औ ओम
आरो बे फोनाय समावबो जायगा जायगा रजवाना
औ-औ
दा बे रज'यै जायगायाव गायदेरनो थाखाय फोना लानायाबो मोजां
औ आरो बिराद हाग्राबो जायो खोमालै
फोनाया हाग्रा जायो नाथाय हाग्रा थैनाय मुलि सारोब्ला मोजां मुलि सारबाय बेनिफ्राय हाग्राया थैनायनि उनाव आरो बे रासायनिक हास बेखौ सारदो एसे जाबायबो ओरैबायदि खारखांबोखायो
औ
नैजि मन गाहामसिम जादोंनो माथो थांनाय बोसोराव फोनाया
जोंनि बे जायगायावबो फोनाया जादों जानायालाय जिदाइन जिस्नि जिद' बिदि जादों आरो अब्लाबो मिलायहैयो बे माबाजों नोंनि गायनायनि खोथिया फुनायनि खरसाया बेहाय नोङो बिनि फिथाइ नों जिखोना मोननो गोनां बेखौ मोनाब्लाबो
औ-औ ग्रोब जायोथ' एसे आरो गायनानै बेसां जाहैबाथ' एसे लससो जाबावगोन
ए लकसोनसो जायो बेनि थाखायनोथ' जोंना गारनोसो हमदों
औ
ओमफ्राय आदा जेरावबो बेरायनो